औ हेल'
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ आं दायो नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै फंनैसो रायजलायनो सानदों रायलायनो हागोन ना?
औ औ हागोन
औ बिदिब्ला आं हारिमुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानबाय
औ औ
औ जोङो हारिमु होननानै बुङोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जायफोर आसार खान्थि नेमखान्थिफोरखौ जोङो दिनैसिम फालिबोगासिनो जोङो बेखौनो हारिमु होननानै मिन थियो। ओ रिमुनि गेजेरजोंहाय मोनसे हारिनि ओ बा मोनसे समाजनि ओ जानाय लोंनाय गाननाय-जोमनाय, आरो बिसोरनि नेमखान्थि फालिनाय, थानाय ओ बेफोर गाससिबो बेरखांजोबो। औ, जों ओ जोङो हारिमुखौ मोनसे हारिनि आयना होननानैबो बुंनो हायो। मानो होनब्ला आयनायाव जेरै जों गावखौ नायनानै सिनायो बेबादिनो जोंनि हारिमुनि गेजेरजोंहाय बे मोनसे हारिखौ सिनायनो हायो आरो। बे हारिनि बे हारिया ओ मा जायो एबा मा गाननाय जोमनाय दङ माब्रै थायो बिसोरो ओ ओ बिसोरनि जानाय लोंनाय आदब आखुफोरा माबायदि जों बेखौ मिन्थिनो मोनो आरो हारिमुनि गेजेरजों‌
औ।
औ, ओ हारिमुवा जोंनि माने गो दो गोदायनिफ्रायनो ओ माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मिथिसयै समनिफ्रायनो माने जायफोर खामानिफोरखौ जोङो माव बोबाय थादों जायफोर आसार खान्थिफोरखौ जोङो फालिबोबाय थादों, जायफोर माने जानाय लोंनाय हुदाफोरखौ जों बाहायबोबाय थादों, गाननाय जोमनायानो होन जानाय लोंनाय आनो होन, बा दामनाय दे नाय, मोसानाय मुसुरनाय जोंनि गासैबो मेथाइ खननायफोर गासिबो माने ओ हारिमुवाव बेरखाङो आरो माने जायफोरा गोजाम बेफोरनो जोंनि हारिमु महरै बेरखाङो।
औ।
औ। बिनि उनाव नोंथाङा हारिमुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हारिमु होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि ओ बर हारिनि जायजों मावनाय दांनाय जोंनि गाननाय जोमनाय आसार खान्थि धोरोम मेथाइ दोरों बाहायबोनाय फोथायाव दोरों माखासे फोथायनाय बेफोर गासै बयबो जोंनि बर हारिनि मोन फा मोन हा हारिमु बैखौनो जोङो गासैखौबो जयैनो हारिमु होननानै बुंनाय जायो। हारिमुवा जोंनि मोनसे हारिनि आयना नों बुंलांनाय बायदि नंगौ हारिमुवा जोंनि माने मोनसे हारिखौ सिनायथि होनाय जायो मानो होनब्ला बै हारिमुआवहाय मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय थायो जेरै बायदि बर बर होननानै बुङोब्ला बेयावहाय माने बरनि जेबो ट्रेडिसनेल दखना दोरोङारि जे बे दखना जोंनि आरनाइ दखना बिदाम जायखौ गोमो आरो गोथां बेबायदिजों दानाय जायो आरनाइ दङ रेगे रेगां आरो जोंनि ओ हौवासाफोरा गाननाय गामसा बेफोरखौ आरनाइ बुंनाय बा गामसा दखना रेग रेगां बुंनाय लोगो लोगोनो माने जोंनि बर होननानै सिनायथि बे होनाय जायो
औ नोंगौ
बेनि अनगायैबो जोंनि जा हारिमु हारिमुआव जेरै जोंनि जानाय लोंनाय थायो ना बै जानाय लोंनाया दाब मोनसे बर' हारिनि सिनायथि होननानै बुंनाय जायो। बेनिखायनो बेखौबो हारिमुआव मोनफानाय जायो। मानो होनब्ला मोनसे हारिया गावनि जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो गावनि सिनायथिखौ होनो हायो। जेरैबायदि जोंनि बर'आव बर'फोरा जायो सबाय ओंख्रि
औ
आरो अनलाजों दाउ
औ
मैथा
औ
नाफाम
औ
मिथिबायना नोंथां औ ना नाफाम अनलाजों दाउ ओमफ्राय सबाय अमा बेदर बेफोर माने जोंनि आरो नारजिजों अमा बेफोर जोंनि बर'नि दोरों जानाय बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौबो माने मिथिहोनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय फोरनि सोमोन्दै बुंनो नांगोन। मानो होमब्ला जोंनि दामनाय देनायनि गेजे जोंनो मोनसे हारिनि माने हारिमुआव बेखौबो सिनायथि हिसाबै मोननो हायो।
औ
जेरैबायदि जोंनि गेजेराव दङ खाम
औ
सिफुं
औ
आरो दङ जथा दङ थरखा थरखाखौ जोङो औवाजों बानायना लायो
औ
सिफुंखौबो जोङो औवाजों बानायना लायो।
औ
बेखौ जोङो मा सासे मैसोनि बिगुर। दंफांनि थ्रु। थुख्रा। बेबायदिजों बानायनानै लायो खाम सिफुं। गैयाब्लाथाय जोंनि माने बर'नि बायदिसिना फोरबो खुंनाय जेराव जोंङो। खेराय बाथौ बेफोरबायदियाव फुजा होनाया। खाम सिफुं मवा। बा जाफुङा होननानै सानो। बै जोंनि। खाम सिफुंनि गेजेरजोंबो माने जोंनि बर' हारिनि होननानै बेखौ सिनाय। नायो।
औ।
बे खाम सिफुंनि गेजेरजों बेनि उनाव दङ जोंनि माखासे आसार खान्थि।
औ।
जाय आसार खान्थिखौ जोंनि बर' समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावनि। ना ओ गावनि माने बेखौ मानिनानै सोलिबोनाय बयनिबो बर' सुबुं माहारिनि बै न'खरावहाय जायफोरा माने बायदिसिना। समाजारि जे बे आसारखान्थि बाहायबोदों।
औ।
बेफोर सर खालामबोनाय फुजिनाय माने बाथौ सिबिनायावनो जा बा जोंनि बर'नि हाबा हुखा खुंनाय। बेयाव माखासे आसार खान्थि थायो। थैनाय। बै थैनायफोरावबो माखासे आसार खान्थिखौ थायो। मानियो बेफ। बेफोरबायदि बायदि बायदि जे बे समाजारि खामानि। निजा जायो बर' समाजनि खामानि माने बेफोरबायदि फोथायनायखौ जोंनि बर' समाजाव मोननाय जायो।
औ।
बेनि उनावहाय आरो दङ जोंनि ओ फोथायनाय जोंनि माने माखासे बाथौ धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेरावबो माखासे फोथायनायखौ मोननो हायो।
औ।
औ आरो बे फोथायनायफोरखौनो लानानै जोंनि बर' माहारिया दिनै गावनि जिउ खुंबोगासिनो थानायखौ जों मोननो हायो। बेफोर गास। सैखोबो फोथायनाय आसार खान्थि बाहायनाय। बेफोरखौ लुगिनांनानैनो जोंनि मोनसे माने बर' हारिनि हारिमुखौ मोननो हायो। आरो बेफोरनि अनगायै। दङ जोंनि गेजेराव दङ बै मोसानाय। जाय मोस। जानायनि गेजेर। जों गावनि बर' हारिनि बै मोसानायनै सिनायथिखौ जोङो होनो हायो। बे मोसानायाव। दङ जेरै बारदैसिख्ला। बारदैसिख्लाया जोंनि ओ मोसानाय आरो बागुरुम्बा बेफोरनि गेजेरजों जोङो गावनि मोन दोरों मोसानाय होननानै बेखौ सिनायथिनाय जायो
औ नंगौ
आरो बेनि अनगायैबो माने बै मोसानायफोरनि अनगायैबो माखासे दङ दाहाल थुंग्रि सिबनाय जायफोरा जोंनि बर' हारिजों गोदो गोदायनि रायजो जो जाबोनायाव बेबायदिहाय गोबोन रायजोनि माने मानसिफोरजों सुथुरफोरजों बेबायदि नांलायनाय बेफोरबायदि मोसानायाव मोनफा मोनफा बर' हारिनि सिनायथि लानानै बेयाव माने हारिमुआव बेबायदिनो माने सिनायथि होनानै बेनि थाखायनो बुंनाय जायो। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आरो माबाफोर फोर माने बोंगोन नामा
औ ओ नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो
औ औ
जोङो बेफोरनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि हारिमुखौ मिनथिनो मोनो। ओ बर' हारिखौ सिनायनो ह हायो आरो नोंथांनि नोंथाङा जाखिनि बा बाथ्राफोर खौ बुंबाय ओ बिनिफ्रायनो जों थारैनो बर' हारिखौ सिनायनो हायो जेरैबादि बर' हारिखौ सिनायथि ओ सिनायनो हायो बिसोरनि जानाय लोंनायनि गेजेरजों बिसोरनि गाननाय जोमनायनि गेजेरजों बिसोरनि रायज्लायनाय आरो बिसोर बिसोरनि धोरोम फालिनाय आसार खान्ति आरो ओ बिसोरनि फोथायनायफोरनि गेजेरजों जोङो ओ सिनायनो हायो आरो बिसोरनि जेरै दोरोङारि दामग्रा आगजु फोर बिसोरजोंबो जोङो बर'फोरखौहाय सिनायनो हायो ओ जेरैबायदि जोङो ओ खाम होननानै बुंनाय लोगो गोलोगोनो खामखौ जोङो बर'नि मोन से दोरोङारि ओ दामजु होननानै सि सिनायनो हायो। आरो सिफुंखौबो आरो बेजोंहाय गाहायै जोङो सि सेरजाखौहाय बर'नि ओ दामजु होननानै बांसिनै सिनायनो हायो। आरो गंगोना। बेफोरबायदिखौ आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो मोसानायफोरनि गेजेरजोंबो बागुरुम बा आरो ओ खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय जों बेफोरनि गेजेरजों बर'फोरखौ मिथिनो हायो आरो जानो हागौ नोंथाङा आंनि नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौहाय मोनबाय। औ दे बिदिब्ला नों थांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे दिनै बेसांआवनो दोनथ'नाय जाबाय।